नयस
औ खोनादों नोंथां
औ अ बिदिबा जों एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायनाया माखौ सावरायनो
औ दा आयदा मोनसे लानोसै बिदिनो नोंथाङा बुंदो बिदिबा आयदाखौ मा लानो
औ नोंथां आं एसे मानसिया जों माबोरै खुसियै थानो हायो बेनि सोमोन्दैखौनो लादिनो नामा एसे मदार्न आवनो नङा होमब्ला नोंथां जों माबायदि थासारियाव दुखु जायो मा खालामबा जोङो खुसि खालाम खुसि जानो हायो जिउआव मानो होनबा जोंनो खुसि आरो सान्थि बे बुस्थुआ गोनां नङा होमबा नोंथां हेपिनेस इंराजियाव दा बे आयदाखौनो लादिनि मानो होनबा जास्ट बेफोर गाहायै मानसि हिसाबै जोंनाव ओ माखासे बाब माने गोसोनि साननाय बेखौ मोननो हायो जेरै बरदमुनिया बेफोर बाबखौ जोङो जिदाइन ओ गु था गु था बिदै होननानै बुङो बर'आव बेखौ बरदमुनिया बिजिरदों सासे बेयो बेफोरबायदि माने मानसिनि सानस्रि बा गोसोआव थानाय बेनि बागै माने बिथाङा बिजिरदों आरोना नोंथां दा बिनि बिजिरनाया जाहैबाय ओ गाहायै रागा दुखु मिनिनाय आरो ओ लुबैनाय
नोंगौ
आरो मोननो हाबावो जोङो ओ बेबायदिनो माने जोङो र' रागा मिनिनाय गाबनाय खुसि आरो जों मोननो हाबावो रंजानाय नोंगौ आरो जों मोननै हाबावो रंजानाय बेनिफ्राय मा मोननो हाबावो जोङो बेबायदिनो बिथाङा ओ जोंनि गोसोनि साननाय बा जोनोमजों फैफानाय बेफोरखौ जोंनो बिजिरनानै होदों नोंथां दा बेनि खेथ्रआव जोङो ओ बिथांनि जाबायदि बिजिरनाय दा बेयो जोंनि गोसोआव बयनिावबो मानसिनाव थायो आरो गाहाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां
औ दा बे हिसाबैनो जोङो दा मानसि नालाय बयबो हौवायानो जा हिनजाव आनो जा बेहाय जों खुनु मेटेरियेल माबा गैया
फेमेल मेल बिदि मेटेरियेल्स गैया बे मानसि हिसाबै थायो आरो जोनोमजों फैना ओ दा ओ जेरै गोसो जानाय बेफोरो आरो ओ नोंगौ दा जोङो बेनिनो माबाखौ लागोन ओ खुसि नङा होमबा नोंथां खुसिखौ जों माबोरै थानो हायो जों बेखौ मोनसे हाननानै लागोन जेराव माने बिथांनि भहत मनिनि बिजिरनाय बेनिफ्राय जों खुसिखौ माबो
रंजा बाजायै जों माबोरै थानो हायो आरोना जिउआव औ
नंगौ नोंथां
दे बिदिबा
दा खुस सि होनोबा जोङो ओरैबायदि जायो सासे मानसिया नेचारेलि गावनि गोबां नाजानायनि गेजेरजों मोजां नाजानायनि गेजेरजों जुदि मोननो हायो बा गावनि साननाया जाफुङो मावनायनि गेजेरजों दा बेखौ मोनोब्ला सासे मानसिया खुब फुरथि मोनो आरोना एकदम या एकदम मोजां मोनो जस फैयो आरो खामानि मावनो बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि खुसिखौ जोङो ओ गाहायै जेब्लायबो मोननो थाखाय डिसिप्लिनखौ मेन्टेनेन्स खालामनांगौ जायो जेराव डिसिप्लिन होनोबा औ इंराजियाव डिसिप्लिन आरो बर'आव जोंनो ओ बेखौ मा होनगोन नोंथां आब्रुथि औ जोङो गाहायै ओ देहायारि माबा जाग्रोनांगोन जोहा ओ मा होनो बेखौ गोग्गो-गोग्गो देहानि बिगोमा जानो हानांगोन। अब्लासो जोङो खुसिखौ मोनबाय सासे मानसिया मानो होनबा जेरै सासे ओ नायनो जोबोद समायना मानसि खिन्थु बेनि गोसोआ जोबोद माखौबा साननानै मुगैनाय बा माने बोराबनाय बेफोरबायदि थायोब्ला बे मानसिनि गोसोआव माब्लाबाबो खुसिया ओ फैनाय नङा आरोना नोंथां बिनि गोसोआ जेब्लायबो मोजां साननाय, ओ गुबुननि मोजां साननाय गुबुननो मावनानै होनो लुबैनाय, बेफोरबायदिखौ खालामोब्लासो सासे मानसिया मोनसे गोजोननाय खुसि बेफोरखौ मोननो हायो आरो नथा दा बे समाव आं सानो नोंथाङा साबसिनै बेफोरनि बागै ओ बेखेवनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां। द माने साबसिन नङाब्लाबो आं एसे फोरमायनो हागोन आरो माने एफा साबसिन जायाबो जानो हागौ। बेबायदि आरोना नोथां। दा जों नोंथाङा बुंदों मा खुसियै जों माबारै थानो हायो माने रंजा जायो आरो रंजानाय आरो जों बिनो नोंथां बेबायदिनो आ जों जाय खामानिखौ मावो, जों मावनो बिबानाव लादों बा आखाइयाव लादों। अब्ला बे खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो गावनि ओ गोसो बा। माने गोसो होसारनानै आरो रंजा खुसियै मावनाया मोजां। आरो एसे माने जोङो मोजां खोमहै मावनांगोन आरो जेब्ला जों बे खामानिखौ फोजोबगोन। बेबायदिनो जों बेखौ मावनांगोन औ माने बेबायदिनो ओ जोङो खामानिखौ गोसो होथाबना मावोब्ला जोङो जेब्ला फोजोबो अब्लानो जोंबो मोजां बा जोंनि गोसोआबो जोबोद रंजानाय फैयो। बा खुसि मोनो आरो बेबायदिनो जुदि नोंथाङा गोसो गैया, माबाफोर खामानि मावनो नाथाय नोंथाङा आ सोरनिबा थाखाय मावनांगौ जादों बा माबासे समाजनि आ बिदिनो नारसिन सिन्नायावहा मावनांदों बा सोरनिबा न'खरनि नारसिननायाव मावनांदों अब्ला नोंथाङा मालाबाबो आ खुसि बा रंजानाय मोननो हाया आरोना नोंथाङा बे खामानिखौ लानानै औ। अब्ला नोंथांनि गोसो बायदि नोंथांनि जाय आ पेसेना बा नोंथांनि थांखि थायो बेफोर थांखिखौ जुदि लानानै नोंथाङा आ मोंजां मोननाय खामानि हुदाफोरखौ लानानै जुद दि नोंथाङा खामानि मावो बे खामानिखौनो जुदि नो थाङा गावनि अ माने मावनांगौ बिबान बा केरियार फोर बायना लानो हायो। अब्लानिया जोबोद बिथांनि जिउआव जोबोद रंजानाय खुसि बिदि फैयो आरोना नोंथां जुदि बिथाङा बे खामानियावहा ओ नोंथाङा जाफुंसार जानो हायो। बा बेबायदि आरो नोंथां। दा नै सासे हमना ला आं बिदिन्थि बायदियै बुंनोसै। सासे आ गथ'खौ बा फरायसाखौ। जुदि बिथाङा फरायनो माने जोबोद गोसो दं नाथाय आ बिथाङा फरायनो गोसो दंमोन बिथाङा आ डाक्टार फरायनो गोसो दंमोन। बा बिथाङा इन्जिनियारि फरायनो गोसो दंमोन बेनिथ' मोनसे। जुदि बिथाङा इन्जिनियार गोसोमोन फरायनो थाखाय नाथाय बेखौ। बिथांनि न'खरनि बिमा बिफाया आ बिथांखौ जबोद दुस्थियै माने‌ डाक्टार फरायनो होगासिनो बा डाक्टारखौनो बिथाङा डाक्टारनि थाख बेखायनो बिथाङा आ एक्जाम जि थुबा जोङो बे नाम मुं थिसन्नायनि आनजाद होयो बेखौ फरायहोगासिनो। नाथाय बिथांनि गोसोआ इन्जिनियारिं फरायनायावसो गोसो आरोना दा बेबायदि आरो ना बिथां। नोङा माने गोसो खुसियैै रंजानाय बिदिहै मावनो हाया जागोन आरो उनाव जाफुंसार डक्टार जानायाबो माने बिथाङा डाक्टारनि। थाखाय मुं थिसननाय मोननायाबो जबोद गोब्राब जायो आरोना जेरावनिखि बिथाङा गोसोआनो गैया बा खुसि गैया आरो बा रंजानाय गैया आरो। थ' बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो माखासे गथ'फोरखौ जों नुयो गावा। हमबा हमनाला माखासेफ्रा सोरबा गेलेनायाव जोबोद गोसो दं बा बिथाङा गेलेनायाव। जोबोद रंजानाय मोनो आरो बेबायदिनो माखासेफ्रा आ मेथाइ खननाय। मोसानाय सावथुन फावथिना देखायनाय बा सावथुन मुलुगफोरावहा बांसिन गोसो थायो नाथाय बिथांखौ। समाजनि नारसिननाय बा न'खरनि नारसिननायाव बिथाङा फरायनानै साख्रि लानो। सोरखारि साख्रि लानो बा जिखुनु साख्रि लानो थाखाय बिथांखौ नारसिनबाय थादों बिथाङा माने। खुसियानो गैया आरोना बे खामानियावहा। माने बिथांआ ओरैबादि बिथाङा बेफोरबादि आम मेथाइ खननायफोरावसो जोबोद माने मोजां मोनो रंजानाय मोनो बिथाङा। थ' बिथाङा माने नारसिन जानायनि थाखायनो बिथाङा खामनो हायाखै आरो बेबायदि आरो ना नोंथां। अब्लानो बिथाङा जाफुंसारनायबो मोननो हाया मालाबाबो। आरो मालाबा बबे नोंथां बे बिथाङा साख्रिफोर मोन्दों खामानि मावदोंब्लाबो। बिथांनि हुदाखौ जाय पेसेनखौ बिथांनि एइमखौ माने थांखिखौ। जाफुंसार होनो हायिनि थाखाय बिथाङा अराय सम माने ओ दुखुआव थायो आरोना‌। औ मालाबाबो नंगौ बेबायदि आरोना नोंथां दा बेबायदिनो गेलेनाय। थ' मोजां मोनग्रा बिथांमोन माखासेफ्राथ' दानियानो जोंहा। माखासे गथ'फोरा जोबोद मोजां गेलेनायफ्रावहा। जेरै जोंनि जोलुर गेलेनायफोरखौनो होन। बवहा जों बांसिनानो जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो। ओ मुंदांखासिन बा दे देरसिन थिं आ जोलुर गेलेगिरि बिथां आ क्रिस्टियान' रनाल्द' मोनखौ। आ लानानै माने बिथांखौ लानानै। इन्सपायार जानानै बिथांआ मटिभेट जानानै। बिथांमोना फुटबल गेलेनो सोलोंजेनो बेबायदिनो बिथांमोन बादि जानो गोसो। गो जायो आरो गेलेनायावबो मोजां नाथाय न'खरनि उसुबिदाफोरनि थाखाय बा समाजनि। नारसिन थाखाय बिथाङा आलादा खामानिसो मावनांगौ जादों आरो बेबायदियाव बिथांमोना मालाबा। खौ माने देरहासारनो हायाब्ला नोंथां आरो देरहासारदोंब्लाबो। एसे एनै फिसा फिला देरहासारदोंमोनब्लाबो माने खुसि थाया आरो रंजानाय थाया आरो। थ' जों माने ओ माने जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन कि। माने जि मावदों गावनि गोसो जाययावहा जेराव। गोसो दं माने नोंथांनि जेरावहा नोंहा बांसिन रोंगौथि दं बे खामानिखौनो गावनि। आ माने आयदा लानानै बा। गावनि जिउखौ खुंलांनायाव बा केरियार बानायनो थाखाय। आ नाजानांगौ आरो ना नोंथां औ जुदि नोंथांनि रोंगौ। गैयि गोनाङावहा जुदि नोंथाङा हाया मोनाब्लासो अब्लासो आलदाहा एसे थांबावनांगौ आरो जेरावहा नोंथाङा बांसिन रोंगौथि दं बेखौनो जुदि मावोब्ला आं जाफुंसारनायखौ आं मोजां मोनो आरोना नोंथां औ। बेबायदिनो नोंथां।
दा जोङो बे जोंनि आयदा जेराव माबोरै जों खुसि थानो हायो माबोरै खुसिखौ मोननो हायो बेनि बागै जों सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय
नंगौ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां बे समाव आंनिफ्राय बेफोरबायदि ओ मोजां आयदानि सायाव सावरायनानै फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोरबोनि फ्राय गोजोननायखौ जासिनानै ओ थेंक इउ होबाय
औ औ नंगौ गोजोननाय होबाय आरो साबायखर जासिबाय नोंथांनिसिमबो औ।
औ
ओ औ गोजोन्थों औ।